हेलौ
औ हेलौ हेल' औ खोनादों आं
औ खोनादों ने
औ-औ होनब्ला नोंथां औ-औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे जोबोद मोजां आयदा
उम-उम औ ओ दा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथाय जों आथिखाल बयबो सुबुङानो न नङा होमबा
औ-औ
बयबो सुबुङानो जोङो सोलोंथाइ जों माने आगान सुरगासिनो बा जों बयबो सोलोंथाइ लायो सोलोंथाइ लायो दा सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जों गुबैयै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला थाय जोङो स्कुल फरायनाय बा बिजाब फरायनाय बेखौ जोङो बुजियो नङा होमबा बा जों स्कुलाव थांनानै उन्दैनिफ्राय जों स्कुलाव थांनानै गियान लाहैनाय फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानाय बिदिखौहाय जोङो गिबियै बा गुबैयै जों बेखौ बुजियो नङा होमबा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथाय दा जोङो बेजों लोगोसेनो माखासे जोंहा लेङाइ सोलोंथाइफोरबो थाफायो नङा होमबा खोनादोंना नोंथां जेरै बायदि रोखोमनि बायदि आयदानि सायाव सोलोंनाय जेरै जोंहा माखासे सुबुंफोरा गावबा गाव माने हुदा थायो बा गावबा गाव सोलोंनो लुबैनाय आयदा थायो जेरै जोङो सोलोंथाइ जों लोगोसे बा बिजाब फरायनाय बा लेखा फरायनायजों लोगोसे जोङो माखासे सोलोंथाइफोर लाफायो बा उफ्रा सोलोंथाइ होनो जायखौ जेरैहाय जोङो खायफाया मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो खायफाया दामनाय देनाय बिदिनो गेले नाय ओमफ्राय बेफोरबायदि ओ सोलोंनायखौहाय सोलोङो आरो
औ-औ नंगौ
बा बेबायदि सोलोंनानै जोङो गाव गावनि जिउखौहाय जोङो गाव गावनि जिउखौ जों गोरलै खालामनानै लानो हायो जों माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों जोंनि खामानि माखासे खामानिफोरखौ जोङो साननानै बा बु जिनानै जों खामानिफोरखौ मावनो हायो नङा होमबा दा जोङो गोदो जों दाजों रुजुनानै नायोब्ला ओरैनोथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बा जे लेखा फरायनाय स्कुल फरायनाय बेबायदिखौ जोंना गोदोनि समाव एसिबां माने ओ गोनांथि होननानै सानामोन नाथाय आथिखाल जुगजों लोगोसे बा समजों लोगोसे सोलबोनायजों लोगोसे जोंहा मोननायखां
औ-औ खोनादों दे
औ-औ अब्ला अब्ला नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां औ नोंथाङाथ' खम समनि गेजेरावनो गोबां पइन्ट बुंलांबाय एसे आं दाजाबदेरनि दा दानिया जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों जिखिजाया गियान लानाय जिखिजाया फिल्डआवनो जा फोथाराव नो जादों बेयो दा जोङो इंराजियाव बुङो जायखौ जों फरमेल इडुकेसन आरो नन फरमेल इडुकेसन होननानै दा बेवहाय जोङो गियान लायो समाव जोङो फरायसालिनिफ्राय गियान लायो बिजाबनिफ्राय गियान लायो समाव जोङो लायो बाय बिजाबनि बाहेरायाव जायफोर रियेल लाइफनि प्रब्लेमसफोर बेफोरखौ माबोरै जोङो फेस खालामनांगौ माने जोंहा सोलोंथाइ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गियान मोननाय एबा जों जाय बायदि बुहुम खौ जायबायदि बाथ्राखौ जों खोनाफेराखै मिथिफेराखै बिनि सायाव जोङो फरायनानै एबा सोरनिफ्रायबो जों खोनानानै सोलोंनाय बेनो जाहैबाय सोलोंथाइनि गुबै थांखि जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गियान मोननो लोगोसेनो गावनि जि इयुन बेखौ जोङो दानो हायो नो जोंनिया नै दा समावहाय मोनसे कनसेप्ट जाबोदों जे सोलोथाय लायोबा जोङो ओ माबा मोनसेना माबा मोनसे साख्रि मोनथारनांगौ बेखौ जोंनि दानि पेरेन्सफोरा साननानै लायो नाथाय आंनि बायदिब्ला खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
औ-औ आंनि बायदिब्ला सोलोंथाइ लानायनि गुबै थांखि यानो जाहैबाय गियान लानाय आरो गावनि जिउखौ जेरैखि जाया हानाय मानि मोजां मोनसे स्टेजसिम लाबोनाय जे बिनि गुबै थांखिया बे नङा जे आङो सोलोंथाइ लानायनि उनावाय साख्रि मोनथारनांगौ एबा साख्रि ला थारनांगौ होननानै मानोना दानि समाव जोंहा माल्टिपोल अपसनसफोर दङ जोङो सोलोंथायजों लोगोसे बायदि अ सरि सोलोंथायजों लोगोसे नङा जों दानि समाव गोबां खामानिफोरखौ जों सोलोंनो हायो जेरै दानि समाव ए आइ जोंनो जों गासैखौ सोलोंनो हायो एबा
औ-औ
जों मिथि मोनाखै बेखौ जोङो सेकेणडआवनो मिथिनाय मोनो बेफोरबो जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो होननानै आं सानो आरो दा आं नोंथांनिफारायबो इसे मिथिबावनो लुबैदों जों माबायदि सोलोंथाइ लायोब्ला बोरै जिउखौ मोजां जानो हागोनब्ला माबायदि जों खामानि मावनांगोन एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङो अब्ला जोंनो ओ गुबैयै जोंना बिजाब फरायनाय बा फरायसालियाव थांनाय नङा होमबा दा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो ओरैनो सोलोंथाइ ला होननानै जोंना माखासे गथ'फोरा जोंना ओरैनो फरायसालियाव था थाङो फैयो नङा हबा जाएसिबां माने उन्दै समावहाय गोनांथि होननानै साना नाथाय जों बेफोरखौहाय जोंनि माखासे गारजेनफोर जेरै बिमा बिफा फोराहाय जोंना बे खौ नोजोर होनांगोन आरो मोजाङै नोजोर लाखिनांगोन गावनि गथ'आ माबायदि फरायदों लिरदों बेफोरखौहाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनो मोजाङै नोजोर लाखिनांगौ अब्लासो जोंना मानि सोलोंथायाहाय बे गथ'नि सायाव सासे गथ'नि सोलोंनाया माने जौगागोन आरो जुदि नों गथ'आ फरायसालियाव थांनाय फैनायल' खालामबाय थायोब्ला बियो फरायनायाव मोजाङै गोसो होआबा बा इम्परटेन्स सानाबा जोङो मा जागोन बे गथ'नि सोलोंनायाहाय दावगानाय नङा आरो माने गाहायनिफ्राय गाहाय जालांगोन आरोना बिनिखायनो जोङो गथ'निफ्रायनो गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बा जिउआवहाय जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों बेखौहाय गावनि बिमा बिफाया लोगोसेनो जों फोरोंगिरि फोराबो लोगोसे गथ'आबो गावबो गोसो ज जानांगोन आरोना बेबायदिनो जोङो सोलोंथाय बेखौ मोजाङै होनो हानाय जानांगोन जोंना बेवहाय गोबां बिथिं थायो आरो जेरैहाय जोंना फोरोंगिरियाबो खायफाया जेनेबा मोजाङै ओ दि था होयाबो जानो हागौ बेनि थाखाय जोङो मोजां गथ'खौ फोरोंनो थाखाय मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो लोगोसेनो जोंहा बिमा बिफायाबो गाहाय जोंनााथ' बिमा बिफानो मेनखा गाहायखा माने बिमा बिफानिफ्रायसो जाखायो नालाय माने न'निफ्रायसो जाजोबखायो नालाय मोनसे न'खरनिफ्रायसो सासे गथ'नि सोलोंनाया जागायजेनाय नङा होमबा बे जोंहा बेनिखायनो बिमा बिफाया जोंना गाहायै लथा होनांगोन आरो दिथा होनांगोन गथ'खौ लोगोसेनो जोङो गथ'नो जे जोङो माबायदि गथ'खौ फोरोङो ब्ला जों बे गथ'आहाय दावगागोन जों बेखौ नोजोर होनानै गथ'फोर गथ'खौ फोरोंनांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बेबायदि खालामोब्लासो जोङो सोलोंथायाइाहाय जौगागोन बा सासे गथ' थ'नि सोलोंनाया माने जाफुंसार जाहैगोन आरो इयुनाव ओ दा जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथाय जों बेबो मोनसे बेजों लोगोसेनो जोङो ओ मोजाङै बेयावथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि थायो नङाबा खायफाया माने बिजाब फरायनानैल' जाया आरो माने बिजाब फरायनानैल' जाफुंसार जाया अब्लाबो जोङो गियान मोननो थाखाय जोंनो बिजाबखौ नांखागौ नङा होमबा जों बिजाब फरायनानै माखासे गोबां गियानफोरखौहाय मिथिनो मोनै गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो गोबां गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरनिफ्राय जोङो गोबां ओ गियानफोर मोननो हायो बुथुमनो हायो जों बेफोरनिफ्रायनो उनसंनो हायो दा जोङो बेबायदिखौहाय सोलोंनांगोन लोगोसेनो जोङो गावनि जे जाफुंसारनाय बायदि लामाखौहाय नोजोर होनानै बा सायख'नानै लानांगोन जे नों फरायनानै जाफुंसार जागोन ना माबा मोनसे गेलेनानै ना हारिमुनि आयदायाव बेबायदि जोङो खारनांगोन आरो गावबा गाव गावबा गाव मोनसे मानि ओ नोजोर बोनानै माने जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगोन अब्लानो जोंनिया माने जिउआवहाय जाफुंसार जाहैगोन आरो बेबायदि
औ औ
उम
औ आं एसे बा बुं औ खोनादों दानि बावैसो नोंथाङा एसे बुंलांदों जोङो गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि बिजाब फराय होननानै बेफ्राय गियान मोननाय औ थारैनो नंगौ गांसे बिजाब लिरनायनि थाखाय सासे लिरगिरिया सम नांगौ जायो आरो गोबां मोनदांथि आरो गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों गांसे बिजाबखौ लिरो बे से बोसोरबो जानो हागौ बोसोरा थामजि ब्रैजि बोसोरनि उनावबो गांसे बिजाबावहनांगौ दाना जों बैफोर बिजाबखौ फरायनाय लोगो लोगोनो सासे लिरगिरिया थामजि बोसोर जि गावनि मोन्दांथिखौ मोनबोबाय बेखौबो बिजाबाव लिरबाय आरो बेखौ जों फरायनो थाखाय एसे सानसेनि सम एबा साननैनि सम नांगौ जों अब्ला जों सानसे साननैनि गेजेरावनो सासे लिरगिरिया थामजि बोसोर खस्थ' खालामनानै मोनदांथिनि गेजेरजों लिरनाय बिजाबखौ जों फराय ब्ला अब्ला जोंनि गियाना थामजि बोसोर बारा जाहै
नोंथां माने जोङो जायखौ जों नुवाखै जाय जायखौ जों खोनायाखै बेखौबो जों बिजाबनि गेजेरजों मोननो हायो। आरो बेनो जोंनि बिजाब फरायनायनि गुबै थांखि जाहैबाय गियान मोननाय जों बुहुमखौ मोनसे बेलेग नोजोर होनाय आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे जों गुबैयनो जाहैबाय न'खरनि आबहावा एबा न'खरनिफ्रायनो सोलोंथाइया जाबाय बे औ थारैनो नंगौ दानिया जाहैबाय जोंनि गोदोनि आइ आफामोनानो जायो बा आबै आजौमोनानो जा दा बिथांमोना सोलोंथाइ याव एसेबां गैया गुबुन फिल्डआव दङ जेरैहाय खामानि मावनाय दांनायानो जा खिन्थु नैबे बिजाबनि गियानावबो खम दं नालाय दा बिथांमोनहा नांगौ बायदि दिथा होनाया हनानै ला सासे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां सल'खनगिरि सासे गथ'आ जोबोद मोजां मोसायो जेरै सासे गथ' जोबबो मोजां खेला गेलेगिरि जों बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि सोलोंथायाव हरोब्ला सासे गेलेनाय आयदायाव हरबाय सल' खनगिरिखौ बे खननाय आयदायाव हरबाय अब्ला इयुन समाव बे गथ'आ गियान मोननायजों लोगोसे गावनि जिउखौबो दाहैनो हागोन होननानै आं नुहरो आरो आरो जोंनि गथ'फोरा् बे मोनसे दिथा मोनिनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरावहाय बेखारनि जेंनाया बांबोबाय दं होननानैबो सानो जेरावहाय केरियार काउन्सिलिंनिबो खोथाया फैगोन बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिबा जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय जोङो नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय उन समाव सावरायफिनसै नामा नोंथां
औ दे गोजोन्थों
द